नोंथां?
औ नोंथां।
अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथां।
उम आङोहाय नोंथांजोंहाय बर'फोरनियाव औवाफोरखौहाय मा माबायदि बाहायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो सान्दों। जोंनि बर' समाजावहाय फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औवाया जाहैबाय मोनसे नोलो हारिनि बिफां आरो बियो गोजौ जेनिफ्राय जिनै एबा जिनिफ्राय नैजिबा फुटसो ओरै गोजौ जायो आरोना। बिसिनि बिलइायाहाय। थुबजा आरो गोलाव जनि बिदि जायो आरोना। जोंनि बर' समाजावहाय। औवाफोरखौहाय गोबां बाहायनाय नु नुनो थाङो जानाय लों जानायाव जोङो बुंनो हायो जेरै औवाफ फोरनि मेवाइफोरखौहाय जोङो ओंख्रि जायो जेरै आसारबो बानायनानैबो जायो आरो।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङोहाय जेरैं संनाय खावनायहाय बर' बर'फोरा जेरै संनो संनो खावनायाव ओ संनाय समाव जेरै ओंखामखौ एरखांनो थाखाय जोङो खादौ बाहायो ओंख ओंख्रिखौ साग्लिनो थाखाय औवानो जेरै बानायनाय दालि खाथा। होनो खायफाबा सागंबो होनो जों बेखौ बानायनो बाहायो बिनि अनगायबो लानो थाखाय ज जोङो मैगं खादा बाहायो आरो। ओरै मैगं खादायाबाबो औवानिहाय आलादा आलादा गिद जेरै मैगं खादाफोरा एसे फिसा जायो आरो बेबायदिनो आलादा आबादफोर मावनायफोराव जे वा माव जिनिस बुरजा थिखोन- नि थाखाय गिदिर गिदिर खादा हेबो आरो बेनि अनगायैबो जोङो। जोङो संग्राइ सान्द्रि बेफोरखौ सान्दांगा बेफोरखौ बानायो। आरो औवानि।
औ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो धोरोमनि बेलायावहाय जोङो औवाजों। मा मा बानायो होननानै बुङोबा धोरोमनि बेलायावहाय जोङो जेरै बाथौ धोरोमाव जेरै औवानि- बाथौ बेरा दुमनाय। ओमफ्राय ओ बाथौ बेरानि सायाव थानाय आरो बिनि बायहायाव जेरै सेर सेराव दुमनाय बेखौ बाहायो बेनि ओमफाय जोङो जेरै जोङो जोंनि बर'नि धोरोम जेरै खेराइ फोरबो फालिनो थाखाय सिफुं सुनो थाखाय जों जाय सिफुंखौ बाहायो बेखौ जों औवानिफ्राय बानायो। ओ।
औ।
औ बेनि अन गायैबो जोंहाय औवाखौहाय आबाद मावनायाव आबाद मावनायाव थाखाय जोङो मा मा बाहा बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनायाहाय सिगांफोर मैगं थाइगं गायनायावहाय जोङो। बेरा दुमनो जेरै औ मैगंफोर थाइगं फोरनि जेरै जानला होनो थाखाय जोङो बाहायो। जेरै आबाद बे जेरै माइ आबादफोर मावनायाव थाखाय जोङो जेरै खोथिया बाननो थाखाय जोङो उम दान्दा बिदिखौ बाहायो जेरै आबादखौ नि आबादफोरखौ होबथाना लाखिनो थाखाय जोङो जेरै जिब - जुनार जायो ना बेखौ होबथानो थाखाय जों बे रा होयो आरो। जों हालेवनो थाखाय जेरै मोसौखो ओ बा जेरै जुरायनो थाखाय जोङो। जुंगाल बेखौ बाहायो आरो मै होनो थाखाय मै दांगुर बाहायो बेफोरखौहाय। बेनि अनगायैबो जोङो जेरै माइ मारा होनायाव जोङो खायनो थाखाय सुकेट बेखौ औवाजों बाहायनाय जायो आरो आरो मोसौखौ बुनो जेरै लावथि बेखौ औवानिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो आरो औ। बेनि अनगायैबो जोङो थांनानै थानायावहाय जेरै न' बां लुनो थाखाय जोङो औवाखौ हाय बाहायो आरो।
औ नोंथां।
ओ। औवाखौहाय जोङो जेरै धोरोम जोंनियावहाय जेरै जोङो गथ' जोनोम जाजे दानखौ जोङो औवानि थिवोल बेफोरबायदिफोरजों जेरै गथ'नि उथुमैखौ हानाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो मानसिया जेब्ला जोनोम जानानैथ' मानसिया थैखायो नोंथां बे फोरखौ जोङो थैनाय समाव होन बे मानसि गोथैखौ गारैनो थाखाय जोङो औवानि माखासे दाहा बेफोर आरो औवानि माखासे गनफोर लानानै बे दाह फिसायावाव गनजोंहाय बाननानै लाङो आरोना खोनादोंना नोंथां अ बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरा औवाखौहाय गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो थाङो आरो ना
औ नोंथां
जेरै औवाफोरखौहाय जेनेबा जाय जायगाफोराव जेरै दैमाफोर फिसाफोर बारनो थाखाय जोङो बेहाय औवानि माखासे दालां फोरबो फिसा फिसा बानायो आरो खोनादोंना नोंथां आरो जोंनि बर' गामि फोरावहाय गोबां औवानि बागानफोरबो नुनो थाङो बे औवा बागानजोंनो मानसिफोरहाय फाननानैबो गोबां रां रांबो आरजिनो हायो आरो।
औ नोंथां
औ ओ
आरो बे बायदिनो जोङो मेवाइफोरखौबो फाननानै जानो हायोना?
हमनो थाखाय जोङो माखासे औवानि आइजें आयला बाहायनो हायो। जेरै सेन ख बाइ जेखाइ ओमफ्राय फल' बेफोरबायदिखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानैहाय जोङो ना हमनो थाखाय बाहायनो हायो आरो। बेनि गेजेरजों औ
आरो जोङो बे बायदिनो बेरा
औ औ बेरा होना औ जोबोर मोजां औ न' बां लुनायाव जेरै ओ बेरा जेरै नों न'फोरखौ सिगाङाव थुरिजों लुयोमोना बेखौ जोङो औवाजों बानायनाय मा खासे थेवेल थेवलफोराबो आलादा आलादा जिरनानै बेजों खाब थानाय जायोमोन आरो सिगाङावथ' दुरुं बिदि बाहायामोन आरो बे थेवेलजों औवानि जोङो जिरनानै जोङो खाब थायोमोन आरो दानि दिनाव खम नुनो थांसै सै दाबो खायफा खायफा गामिफ्राव बेफोरबायदि न'फोरखौ नुनो थाङो आरो गा दास जाय जायगायाव जौगानाय बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय बेफोर बायदि औवा औवा बाननाय न'खौ नुनो थांलिया आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला फोरमायनो हा सिगोन आरो।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिमोन जोङो औवाया जाहैबाय मोनसे मा गांसे हारिनि लाइफाङाव गोग्लैयो नङा होमबा बेखौ जोङो गांसे हारिनि लाइफाङाव दोननाय जायो ओ बेयो जाहैबाय जोंहा बिनि बिलाइ महरा जाहैबाय लिग सिरा बेखौ जोङो लिग सिरायाव जोङो मोननो हायो। बेयो मा होनना बुङो मोनसे बिनि दाथायाइा गोरा जायो आरो फिसायनो माने होनो ख्रि ख्रि गान्थि गोनां जायो आरो बियो दालाय दासा गोनां जायो बिनि गुबै एरनाय बा बारायनाय खान्थिया जाहैबाय जोङो मा बियो फेंखा हरनाय बायदि खान्थिजों बियो बार रायो आरो जेरैहाय बिनि मा रोदा बाहागो जों बियो मा गोदानै खिलिनानै जोङो मा औवाया बे बायदिनो बारायलाङो आरो जोङो गोरसो जायोब्ला जोङो बेखौ मा बै गोदान खिलिनाय बा गोजामखौनो जा जोङो जिखुनु रोदा गोनांखौ जोङो जाव खुनानै जोङो गुबुन दाबसे हायाव गायहैयोब्लानो मा बियो गोरलैयैनो थांनानै ओ बेबायदिनो औवा सुबा जायो आरो ना औवानि रोदाया बे बायदिनो जोङो बिजे महरनि जोङो जाब जाबै थांनाय बेबायदिनो जोङो बिनि रोदाया फिसा फिसा नङा होमबा? आरो बियो जाहैबाय औवाया गुदियाव एसे गिदेरसिन जायो। बेनिफ्राय गुदिनिफ्राय बिजौसिम जोङो ख्रि ख्रि गान्थिजों जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ बेबायदिनो गान्थिजोंहाय जोङो मा होनना बुङो माखासे दालाय दासाफोर हरनाय जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो बिलाइ फोराबो जोङो गोबां ख्रि ख्रि थानो थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि बेयो गोबां मोजां मोजांथार सायहा होयो आरो जोङो जेब्ला गोलोम बो थोरफ्राव जोङो गरम मोनोना जोबोद गरम मोनो अब्ला जोङो गुबुन गुबुन बिफां सिङाव थायोब्ला जोङो बिनिफ्राय बांसिन ओ गुसुखौ जोङो औवानि बिफां सिङाव थायोबा जोङो बांसिन गुसु बा जोङो थान्दा ना गुसुखौ जोङो मोननो हायो आरो दाना बे जाहैबाय जोंना औवानि आखु ना दानिया जोंनो मा होनदों औवानि बाहायनाय माखासे खामानिफोर होननानै बुङोबा जों गोबां खामानिखौ मख'नो हायो जोङो गोदो गोदाय मा गोदो गोदाय जोंहा मा ओ अन्थाइ मुगामोन बे समाव जोङो न' लुनानै थानो रोङामोन नङा होमबा अन्थाइ दनदरफोराव थायोमोन बेनि उननिफ्रायनो जोङो मा जादों ओह बिनि उननिफ्राय माखासे सम उननिफ्राय जोङो जेब्लानाखि ज'ज थानो सोलोंदों बा ज' जानो सोलोंदों बा जोङो गामि बा न'खर जानो सोलोंजेनदों बेनिफ्रायनो मा ओ जोङो मा होनना बुङो ओह माखासे दंफांफोरखौ बा मुं माखासे दालाइफोरखौ जोङो न' लुनानै न' लुनायाव बाहायोमोन नङा होमबा जेरैहाय बेफोर दंफां दालाइफोरखौ खानानै माखासे बिलाइफोरखौ खोबनानै थादोंमोन बिनि माखासे बि बिनि माख माखासे सम उननिफ्रायनो जोङो औवानि बाहायनाया जागायबोदों जेरै हाग्रायावबो जोङो गोबां रोखोमनि औवा मोनो नालाय बे औवाफोरखौनो जोंहा न' लु नाय बा माखासे खामानिफोराव बाहायदावबोदों आरो बेबादिनो बाहायदाव बाहायदाव सोरबा सासेया बेबायदिनो न' लुनायाव सोरबा सासेया बेबायदिनो बेरा होनायाव बा सोरबा सासेया बेबायदिनो टेबोल जिरनायाव बेबायदि बाहायबोदों आरो आरो बेबायदिनो फैयै फैयै जोङा माखासे जोंहा धोरोमनि बेलायावबा जेब्लानिफ्राय धोरोम सिबिनो सोलों रों बोदों बे समनिफ्राय जोंहा बाथौ धोरोमा मा होननान बुङो औवानि जोंहा बाथौ हेबनाय बा बाथौ दुमनाय नै बेखौ जोङो बेखौ बाहायबोदों आरो बेयाव बाथौ दुमनायाव जोंहा ओह माखासे खाथिफोरखौ सैनानै जों बाथौखौ बाथौ दुमनाय नियमजों दुमनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बाथौनि जोंहा ओह बाहेरा बा जोङो माखासे ओह बेरा सक बेरा ना बेखौबो जोङो औवाजोंनो दुमनाय जायो आरो गोदोनि समाव आरो दाबो नुनो मोनो फ्राय ना नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे बांसिनखौनो मा सिमेत्त होनायखौ जोङो नुनो मोन ना औ बे बे आरोखि आरो बेबायदिनो जोङो औ बाथौनि अनगायैबो जोङो मा गुबुन गुबुन जेन'बा बेरा होनाय ना न' नखरफोरनि न'नि सब बेरा होनाय ना बेफोरबायदि मा होनना बुङो ओ बेफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो मै मैगं थाइगंफोराव जोंहा मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनानैल' थाङो बे नङा जोंहा मा माखासे मोसौ बोरमाफोरा जालांनो हागौ बेनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो औवाखौ गोरलैयैनो हेबनो हायो ओ बेबायदिनो ओह फिसा फिसा दानफ्लेनानै हेबनानै जोङो मोसौ मोसा बा मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो मा ओ दुम दुमनानै लाखिनो हायो आरो जाहाथे बै फ्राव मोसौफोरा थांनानै जाहैया बा बै मैगंफोराव बोरमाफोरा थांनानै जाहैया बेनि था खाय जोङो बेखौ बेरा महरावबो बाहायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो औवानि जोंहा बानजायनाया जोबोर गोबां बा जों औवानि खामानिया जोबोर गोबां। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों माखासे आगजुफोर बानायनायाव औवानि जेरैहाय- सेन ख'खा खबाय बेबायदिनो फल' ना ना हमग्रा आगजुफोर बेफोरो आरो बेबायदिनो जोंहा मा माखासे माइरं जावग्रा जेरै- संग्राय ना सान्द्रि माइरं सालिग्रा बेबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनदों मा औवानि सियार बानायबाय बा औवानि उन्दुग्रा बिसिना बानायनाय बा औवानि माबा मोनसे जोङो बेबायदिनो बेरायग्रा थावनि बा गार्डेन फोराव जोङो माखासे औवानि जिरायग्रा बा बानायनाय बेबादिनो गुबुन गुबुन ओ मा होनदों सि समाय होनाय बा माखासे साजायनाय डिजाइनिं फोरावबो जोङो औवाखौ खानाय आरो बेबायदिनो जों आथिखालाव नुनो मोन्दों जोंहा जे हाबा खेराइ जायो नङा होम बाब' अखा बांखा बा सानदुं बेफोरनि थाखाय जोङो त्रिपाल खोङो बा जोङो साजायनो थाखाय जोङो स्क्रिन होथियो नङा होमबा बैफोरावबो औवानि बानजायनाया जोबोद गोनां नङा होमबा जोङो औवाखौ गोरलैयैनो गायनानै आरो गोरलैयैनो थिखांनानै गोजौ फारसे थिखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै खानो हायो आरो बिनि लावथायाबो गोलाव गोलाव आरो सिदा सिदा जानायलाय जोङो बेयाव मोजाङै साजायनायाव जोङो बाहायनो हायो नङा होमबा बेबायदिनो औवानि बानजायनाया जोबोर गोनां आरो आरो जोङो माखासे गोदोनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि जोंनि जेखाय खबाइ हेबनाय बेखौथ' बुंनांला बेयावथ' जोंहा औवाया जोबोर ओ बाहायजाथावना खाना नंआ होनबा नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गु बुनाव बाहायनो हायो जेरैहाय जोङो न' लुनाय जेन'बा जोङो गोदोनि समावथ' जोङो बा थामफोरजों फ्राय लुआनोमोन ओ जोङो औवाजोंनो जोङो मा होनना बुङो फेराय खानानै जोङो थुरि लुबोनाय ना बेफोरो बेफोराव जोङो औवाखौ गोबां बाहायोमोन बेनि अनगायैबो जोङो ओ न'नि एन्जुर होनाय नङा होमबा न'नि एन्जुर होनायाव जोङो फाथिसिनानिफ्राय फाथिसिनानि सोलायै जोङो औवा खौ होयोबा बांसिन जोरो नङा होमबा नोंथां ओ माखासे बे बेनि माखासे समनि उनाव सा